नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथांजों आङो ओ जोंनि बर'नि माखासे मुंदांखा जानाय लोंनाय ओ नि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव फन खालामनाय जा
अ नंगौना थ जोबोद मोजां आयदा नोंथां आंबो बे आयदानि सायाव सावरायनो बिराद गोसो आरो जानाय लोंनायब्लाथाय आं बिराद इन्टारेस्ट
औ नोंथां औ नोंथाङा सावरायनो हागोनना नोंथां औ अब्ला नोंथाङा जागायगोरनो ना आं जागायगोरनो नोंथां
नोंथाङा जागायगोरदो बिदिब्ला नोंथां
जागोन दे नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां ओ जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोंनि बर'आव गोबां माने बर' हारि होनना बुङोब्ला जानाय लोंनायाव गोबां मुखुब होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जानाय लोंनायाव गोबां एक्स फार होनना बुंजायो नङा होमबा नोंथां नाथाय औ औ बै समाव जोंनि आबै आबौमोनानो जोंखौ फोरोंलांखानाय बायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं लायनानै जा जाफैनांगौ नङा होमबा नोंथां अबे मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो अबे मैगङा जुदि जायोब्ला जोंनि थै जगायनायाव हेफाजाब होयो बबे मैगंखौ जायो बा जोंनि ओ लोमजानाय दुरबल मोननाय बा जनदिस जानाय बेफोर बेमारफोरा हामो बे फोरखौ जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोनानो जोंनो फोरोंलां खानाय नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो ओ आमाय मोननाय होनना बुङोना नङा होमबा नोंथां जों आमाय मोननाय जेनेबा उन्दुनो ओंखारनाय ओंखारनाय मोनो बे समाव जों मा खालामो जोंनि ओ खिफि बेदों नङा होमबा नोंथां खिफि बेन्दोंफोर आरो माखासे मानि मुनिफोर नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ होनानै जोङो दाउ फिसा फिसाफोरजों रुनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया ओ दुरबल मोननाय बा। लोमजा लोमजानो ओंखारनाय बा उन्दुनो ओंखारहां मोननाय नङा होमबा नोंथां। बेफोरो खारो आरो आरो गोबां दंबावो बेफोर गासिबो जोंनि बुंनो थाङोब्ला नोंथांना जोंनि बर'नि बांसिन ओंख्रिफोरानो मुलि हारिनि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो जों नोंथां। औ मानो होनोबा जोंनि बर'नि गाद बांसिन मैगं फोरानो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं गोजा औ जेरै नों बुंनो थाङोब्ला नोंथां खेरा दाफिनि होन बा दिंखियाखौनो होन नङाबा नङ होमबा नोंथां बा औवा मेवाइखौनो होन। बा लाफा सायख', बुरि थखन। आरो गोबां गोबां दंबावो नङा नोंथां बुंनानै फोजोबनो हाया। बेफोरो गासिबो जोंनि देहाजों बा जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिग्रा बा जोंनि देहा जगायनायाव हेफाजाब होग्रा गासिबो मोनफा मोनफा ओंख्रि गोजा थिग बेबायदिनो नोंथां आङो बुंबावनो सानदोंखि जोंनिनो मुंदांखा ओंख्रि जेरै मनाय ओंख्रि आरो अनलाजों दाउजों नङा होमबा नोंथां आङो बेनि सायाव। बुंनानै होनो सानदों नोंथां जों अनलानि दाउखौ। बोरै जायो होननानै बुङोबा नोंथां अनलाखौ जोङो। माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो।
नंगौ
होन बुंनाय जायो होनबा जों माइंखौ मा खालामनो। नोंथां दसे सम जोङो खेरखाफोराव सुनानै लायो नङा होनबा नोंथां। औ। सुनानै लानानै बेखौ मा खालामो जोङो दसे खेरखाफोराव फोरानफिनो आरो। सुनायनि उनावहाय फोराननायनि उनाव। जों दसे बे रानबाथाय जों मा खालामो बेखौ नोंथां उवालफोराव। जोङो देयो आरो नोंथां।
नंगौ नोथां।
औ नोंथां। देनानै मा खालामो जेनेबा गुन्द्रै गुन्द्रै खालामसै ओमफ्राय मा खालामो आरो बे जों सानद्रि। गैया होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
जों आरामसे जोङो बेखौ सालिनोसै आरो जेसेबां गुन्द्रि गुन्द्रि थाङो बेखौ जोङो सालिख'नोसै। आरो जाय बे। गथा गथा थाबावदों बेखौ आरो देफिनबावनोसैलाय आरो सालिनोसैलाय आरो देफिनबावनोसैलाय आरो सालिनोसैलाय। बेफोरबायदि खालामबाय थायो आरो जेब्ला बे गुन्दै गुन्दै जाजोब्बाय जों बेखौहाय न'आव लाना थाङो। नङा होमबा नोंथां न'आव लानानानै थांनायनि उनाव मा खालामो जों न'निनो दाउ जों बाहहानि बुस्थुखौथ' बांद्राय जाखाया नङा होमा नोंथां दा लकेलफोर न'आवनो जोंहा गोबां थाखायो। गामि ओनसोलाव दा जों बे दाउ लकेलखौ मा खालामो। बुथारनानै सावनानै लानानै बा बिगुर खुनानै लानानै जोङो। बेखौ गोदानानै लानानै मा खालामो मोजाङै सुनोसै दाउफोरखौ नङा होनबा नोंथां सुनायनि उनाव। जों बेखौ मा खालामसै ओ एवना लानोसै आरो मोजाङैनो जों। जेनेबा नङाबा थाव संख्रि फानलु मस्ला गावनि नांगौखिनिखौ होनानै। एवनानै लानोसै नङा होनबा नोंथां बेनि उनाव मा खालामबावो जोङो अनलाखौ मा खालाम। दाना ग्लाब ग्लाब दै फुदुंसो नङा होमबा जोङो ग्लाब ग्लाब दै फुदुंनायाव जोङो मा। खालामो बे अनलाखौ होसनसै जेब्ला होसनगोन जोङो बे दैखौ ओरैबायदि एरबाय थागोन ओरै। बायदि एरबाय थागोन जाहाथे दैजों मोजाङै मिक्स जायो आरो नोंथां आरो जों मा। मिथियोना खारै होबावो। जायखौ होनो खारदै नङा होमबा खारै जोङो खारदै बिदिनो होनना बुङो जों बेखौ होनानै लायो जा जाहाथे खारदै होयोबा कालारा मोजां जायो गोजा गाबनि जायो आरो जानोबो गोथाव जायो आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला खारदै होनायनि उनाव मा खालामो जों एवनाइ लाखानाय दाव गैया होनबा नोंथां बेखौ जोंङो अनलायाव होस ननानै लायो बेनि उनाव जोङो गोबाव सम एरबाय थानानै एरबाय थानानै जेब्ला ओख्रिया मोननाय महर लाबाय नङा होमबा नोंथां जाजानाय महर लाबाय जों बेखौ खांनानै बेखौ आरामसे बेखौ उनावहाय जायो आरो नोंथां थारैनो अनला ओंख्रि ओंख्रिया बुंनो थांङोबा जोंनि बर'नि गोबां जोबोद जोबोद मुंदांखा होननानै बुंजायो नङा जायनि थाखाय जोंङो बे ओंख्रिखौ जि आइ टेक मोननो हादों नंङा होनबा नोंथां आरो गोबां दंबावो जेरै सबायाइजों दाउ साम एवनाय नंङा होनबा नोंथां बुंनानै आरो एम्फौ जोंहा नंङा होमबा नोंथां बेफोरखौ माने बुङोब्ला गोबां सम लायो दा थिग बेबायदिनो आंङो दा नोंथांखौहाय नोंथां मोजां मोननाय बा नोंथांङा माखासे ओंख्रिफोरनि मुंखौ बेहाय बोरै बोरै संनानै जायो बेफोरनि सायाव आंङो फोरमायना होनो थाखाय एसे खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ ओ नोंथांङा आंनो गोबां ओंख्रिफोरखौ खोन्थालांबाय मैगं जुनियायै जों बर'फ्रा जा जा मैगंखौ जायो मुलि हारिनि लाइफांफोर मैगंफोर जायखौ जोंङो बुथुमनानै जायो नंगौ थारैनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोबां माने सोलो गोनां मोनसे हारि जायनि थाखाय जोंङो जे बेराम आजार जानो हायै लाइफांफोर मुलि हारिनि लाइफां बेफोरखौ जोंङो जों नो खनथुम बायनानै सायख' बायनानै गोदोनिफ्राय जाबोनो रोंदों जायनि जाउनाव जोंङो बयजोंबो मोनथिजायो जे बर'फ्रा एखेबारे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ सिनायनो रोंगौ आरो बेखौ ओंख्रि जानो बिसोरो गोरों आरो मोजां मोजां ओंख्रिखौ जानो रोंगौ होननानै जों मुंदांखा दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो नंगौ गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों हाग्रानिफ्राय गोदोनि नो नागिरनानै जाबोदों आरो दासिमबो जायो आरो गामिनि ओनोलाव फ्राय हाग्रा बारिया खाथि खाथियावनो थाजबो नालाय जोंङो बांसिन नागिरनानै जायो टाउनफ्रावबो दा मोनो बिदि ओंख्रिफोरखौ मानोना गामिनिफ्राय गोबां खानानै टाउन ओनसोलावबो रोखा - रोखा मानसिफ्रा फानफैसै आरो बेनिफ्रायनो जों बायनानै जानायखौ नुनो मोनो दा नंगौ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दंङो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे जि आइ टेक मोननाय मुंदांखा ओंख्रिफोरबो दंबावोसो बर' फोरना जायखौ नोंथांङानो मुंखौ लांखाबाय अनला ओंख्रि अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों बेफोरो बर'नि एखेबारे गोथाव मोननाय ओंख्रिफोर आरो बेबायदिनो बर'फ्रा माखासे जुनिया जुनिया ओंख्रि जानानै ओ मानसिफोरजों मिथिजानाय मोनसे मोजां हारि जायनि थाखाय जोंङो ओंख्रिजोंनो मुंदांखा जालायनाय हारि जानानै दंङो दा जेरै अनलाजों दाउजोंखौ नोंथांङा खोन्थाबाय आरो बेखौ माबोरै संङो नोंथांङा बेखौबो मोजांनो बुंफोरनानै होबाय बेनि थाखायनो नोंथांखौ आंङो साबायखर होदों आरो जाहाथे नोंथाङा आखौ एफा मोजां बे अनला ओंख्रि संनायनि सायाव फोरमायना होनायनि थाखाय आरोबाव आंङो आंबो माखासे ओंख्रिफोर संनायखौ नुयो बिमामोनखौ जे गोथाव गोथाव ओंख्रि जेरै मेसेंफ्रावबो गोबां रोखोमनि मेगं थायगंखौ जों गायनानै जायो दुब्लियाव जोंनि न'नि दुब्लियावनो जेरै जोंङो फान्थाव एम्बुखौनो होन गरसिखौनो होन बा सबाय बिमा बिनफोर मुला बिदिनो लाफा बेसर बिबार आरोबाव बिदिनो गोबां दं आरो आलुफोर बेखौ आरो फान्थावफोर बेखौ जोंङो न'आवनो गायनानै जायो होनबा नंङा गोजां बोथोरनि दिनाव थिग बादिनो लाफाजों नाजों होनबाथाय बिराद गोथावसै आरो लाफाजों जानो मोजां जायो औ बिदिनो मुलाजों नाजोंबो जानो गोथाव जालायथारो बिदिखौबो बर'फ्रा जानो मोजां मोनो ओमफ्राय मैथा ना होनबाथाय बर'फोरनि ओंख्रिथारसै आरो बेयो दा बिदि सबायजों बोरमा आथिंफोरजोंबो जालायथारो जोङो गोथाव जायो बर'फ्रा बिराद मोजां मोनो बे मुंदांखा बर'नि आरोबाव जोंना मोनसे एसे मुंदांखा दंथारबावो आरो बे जाहैबाय नाफाम नाफाम बाथोन होननानै जों बयबो मिथिगौ ओ नै बावैसो बेबो मोनसे जि आइ तेक मोननाय ओंख्रि आरोबाव जोंना मोनसे दुन्दिया हारिनि लाइफां दङ बे जाहैबाय गंगार दुन्दिया एखेबारे बर'फोरनि स्पेसियेल दुुनदिया बायदि होननानै जों बेखौ बुंनो हागोन आरो
औ नंगौ नोंथां
बड'लेण्ड हालामाव फ्राय गोबां बिबाङाव मोननाय जायो बयनिबो न' न'वावनो थाबाङो आरो बेनिफ्राय जंग्लाावरि होननाय मोनसे लाइफां दङ जायखौ जोङो बयनिबो न' न' उसुं उसुं नुनो मोनो बेबो मुलि हारिनि लाइफां जायबो जोङो फोथायो कि बेहा इनसुुलिन बा थैनि माखासे बिबांखौ सोदांनायाव खामानि मावो होननानै जोङो फोथायो माने प्रुफ दं आरो बे साइन्टिफिकेलि ओंखायनो बयबो बेखौ जोङो बर' बर'फोरा जायो नोंथाङा बुंनाय बायदि मुलि हारिखौथ' बर'फ्रा बासि बासि जानो रोंखागौ नालाय बबे बेमारा मा जायो बिनि थाखाय मा ओंख्रि जानांगौ बे बर'फ्रा बिदियाव एक्सपार्ट थारसै आरो ओंख्रि जानायाव दा नाफाम ओंख्रिया मानि थाखाय मुंदांखा मानोना बियो बिराद स्पेसियेल जायो बेखौ बानायनायाव मोनसे प्रसेस दङ आरो बेखौ बानायनो थाखाय मोनसे खायदा कौसल नांगौ नङाबा नाफामखौ बानायनो हाया आरो दा नाफामखौ मारि बानायो आं बेखौ सर्ट सुंदुयैनो नोंथांनो खोन्था दिनै नाफामखौ जोङो ना गोरानखौ फोराननानै मोजां उवालावहाय थास' बिसं बे थास' गोजानि बिसंखौ होलायनानै देनानै लायो आरो मोजांनो बेनिफ्राय देनानै लानानै जों औवा हासुंफ्राव सोनानै बेखौ माथेनानै बबेबा ओ मा होनो बेखौ न'नि सायख्लुम सिङावहाय खोमसि जायगायाव दोनो आरो गोबाव दिन बेनिफ्राय बेखौ बिदिनो से बोसोर द' दानसो थांलाय लायोबा बेखौ जोङो खेवनानै एवनानै जायो बा सोरबा सोरबा जहलबो जायो आरो बियो ओरैबादि मोदोमो माने मोनसे गामियाव सोरनिबा न'आव सङोब्ला लामासिम मोनामहैजोबलायो आरो गोथाव थावानो दा बेबायदि ओंख्रि जायो आरो बर' नङा होमबा नोंथां दा समाबोथ' जाबाय जोङो खम समाव एफाग्राब ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनांगौआबोथ' गोरलै बाथ्रा नङा नङा होमबा नोंथां दा खम समाव जों सानैजों सावरायलायबाय गोबां बाथ्राखौबो जोङो मिथिलायबाय नङा होमबा दा नोंथांनिसिम बेनि रोजा रोजा साबायफोर होबाय आं नोंथां गोजोन्थोंसै
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय नोंथां दे गोजोनथोंसै नोंथां औ